आं दा नै लामायाव थाबायलाबायदों ओरैनो मानि फुंनि ओ बेलासिनि बारजादों आरो
नोंथाङालाय मा खालामदों?
अ नोंथांना टावारा मोजां नङा खोनायासो एसे थाबथदों।
खोनानाय मोनासै नामा?
औ खोनाबाय दे दे होमबा जों माबोरै सावरायनो होनदों।
जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि। दैलि लाइक जिउखौनो सावरायनोसै नामा?
उम। दाथ' आङो जाहैबाय स्टुडेन्ट आंनाथ' दैडेलि लाइफ बिदिनो। माबा मा होनो माखासे रुटिनफोर दङ बेखौ फल' खालामनांगौ जायो आरो आंना
औ बेफोरनि बागैनो जोङो एसे सावरायलायनोसै आंबोथ' दाबो स्टुडे नायनो
नोंथाङा दायो मा फरायगासिनो होनबा
आङो दायो एम कम डिग्रि खालामगासिनो दङ दायो थार्द सेमिस्टार रफ्राव हाबबाय नोंथाङालाय दा मा फरायनानै दङ।
आंना ग्रेजुवेसन जाहां जाहां आंनो मा होनो इक'नमिक्स डिपार्टमेन्ट आंना। बि ए फरायगासिनो आङो माबा फिफ्थ सेमाव। दा गैला आरो ग्रेजुवेटन जानोसै दा नोंथाङा फरायनानै माबायदि माबायदि स्किल्स नलेजफोर गियानफोर खालामनो हाखो बेखौ एसे फोरमायदो।
बां नोंथांनिया मोजाङानो बिदिनो दावगानांगौ बयहाबो। बिदिनो स्किल्सफोरा बिदिनो डेभलप जाबाय
माबोरै कमिउनिकेट मारै गुबुनजों माबारै रायज्लायनो आरो बिदिनो गोबां बेग आंनि कमार्स कमार्सियेल बिदिनो कमार्स डिपार्टमेन्टनि बिदिनो फाइनानसियेल बेफोरखौ गासिखौबो सोलोंनो मोनबाय
औ आरो आंनियाबो बिदिनो जायो आरो माखासे मा होनो बेखौ इकनमिक्स नालाय मा होनो बेखौ रांखान्थियारि बिथिं बेयाव गोलैयो आरो बिनि सायाव फरायनाय जायो माखासे मेटसफोर थायो ओमफ्रायो मेटसा एसे टाफ जायो आरो एसे गोरा जायो जोंना मेजरा दा मेटसनि बेलायावो बिदि एसे सोरबा सोरबा गिनानै थायो आरो मानसिफ्रा हानो नागिरा
नोंथांनियाबो जोंनि जोंनो एसे मिलायो जोंनियावबो इकनमिक्सा एसे थाफायो
उम एसे रिलेटेदानोना होमबा
फाइनान्स थायो मेनेजमेन्ट थायो जोंनियाव
नोंथाङा फुङाव नोंथांनि फुंनि रुटिना मा मा बेफोरखौ खोन्थानो हागोन एसे फुङाव मा मा खालामो मा मा जायो
उम आंनि रुटिना जाहैबाय आङो स्ट्रिट दाइट फल खालामो आरो आङो जेरैहाय आंना रुटिना माबा फासथायावनो सिखारनाय आंना फासथायाव सिखारनानै आङो माबा मरनिं वाक खालामग्रोयो थाबायग्रोयो थाबायनानै बिनिफ्राय मोखां सुयो सुनानै ब्रेकफास्ट खालामो ब्रेकफास्टआव जायो आङो ब्रेड पनाट बाटार ओमफ्राय बयल एग जायो ओमफ्राय थालिर जायो ओमफ्राय माखासे अटस जायो आरो ब्रेकफास्टाव बेनोसै आंना ओफ्रायो बेनिफ्राय कलेज कलेजाव थांनायनि टाइम जाबा कलेजाव ओंखारलांसै दसे लेखा नायबावनानै आरो नोंथांनियालाय माबायदि एसे फोरमायदो
मोजां नोंथांनि बे मरनिंनि फुंनि रुटिना मोजां नोंथांनिया आंनाबो बिब्दिनो सिखारनाया फासथायाव सिखारबाय
बेखायनो फुङावबो जायो फुङाव सिखारनानै फासथायाव सिखारनानै साराय फासथाफोरनिफ्राय बिदिनो साराय सयथाफोरसिम टिउसन लानाय जायो ओमाय थिउसन लाखांनानै बिदिनो जानाय लोंनायनि रेडि खालामनानै ब्रेकफास्ट जानानै बिदिनो आथथा नयथाफोराव कलेजाव ओंखारलाङो
उम नोंथांनाबो होनोमबाथ मोजाङानो
कलेजआ बबेयावमोन
आंनियाथ कलेजा माबायावसो मा होनो बेखौ ओ काजलगाव माबा ओ डन बस्कआ बेयावहाय डिग्रिबो दंना बेवहाय बेवहाय नोंथांनियालाय नोंथांनियालाय
ओ आंगो दायो दा बडलेण्ड इउनिभारसिटियावनो डिग्रिखौ खालामगासिनो
अ माबा माबायावनो होनबालाय जोंनि माबा माबायावनो बे कक्राझारावनो
औ कक्राझारावनो कक्राझार मुलुगसोलोंसालि बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियावनो
मोजाङानो दाथ होनबाथ आरो दा मा खालामनो सानदों नोंथाङा जेनेबा ओम फरायनायाथ' सोलिगासिनो आरो माबाफोर मावनो सानबावदों नामा फरायनायजों हिसाब लोगोसे
फरायनायजों लोगोसे आङो दा टिउसन टिचार बायदियानो टिउसन फोरों फोरोंबाय थायो आङो फोरोङो गथ'फोरखौ बिदिनो गबोयो ओ बिदिनो थ्रि अ क्लकनिफ्राय थिनथानिफ्राय सयथासिम बिदिनो टिउसन लानाय जायो आङो बिदिनो मोननै ग्रुप खालामनानै टिउसनखौ लायो
मोननै ग्रुप मानि सानसेयावनो मोननै माने
औ सानसेयावनो मोननै थिनथानिफ्राय
मोजाङानो होमबाथ'
गावबा गावनि खरसाखौ गावबा गावनो खालामनो हानाय बायदि बे टिउसनखौ लायो आरो आं नोंथांनि हबिसा मा मा बिराद मा मा मावनो मोजां मोनो मा मा खालामनो मोजां मोनो
आंना हबिसा हबिसा आंना ओ फुटबल गेलेयो आङो ओमफ्राय बास्केट बल गेलेनो मोजां मोनो ओमफ्राय मेथाइ खनो आङो मेथाइ खनो ओ लाइफ पारफरमेन्स खालामनो मोनो मालाबा मालाबा लिंहरो ओमफ्रायो कलेजावबो खनो आङो कलेजावबो माबा ओ मा होनो सापर्ट खालामो माखासे मानसिफ्रा लोगोफ्रा आरो खननो थिनो आरो कलेजनि जि माबाफोराव मा होनो प्रग्रामफोरावहाय जेरै प्रेसार प्रग्राम जायो बिदिनो बायदिसिना प्रग्राम रोखोम रोखोम प्रग्राम जायोना बिदि खननो खनो आरो आङो
बिदिब्लाथ' मोजां नोंथाङा बिदिब्ला नोंथाङा सिंगारबो जानो हागोन नोंथाङा सिंगार जानायनि सिमां दं नामा
सिंगार जानायनिथ' सिमां दङ एसे एसे जिखुनु गान बानायगोन आरो आङो माबा संसफोर बानायगोन ओ हिन्दी बर' इंलिस गासिनोबो बानायगोन आङो गासैयावबो बानायगोन एसा एसामिसावबो बानायनाय जागोन बोरैबाबा दा मादि सानबाय थायो आरो लिरलाबायो बिदिनो माखासे आरो लोगोफोरबो दं लिरग्रा जोंना बे लिरना हरो आं सुर खालामलाबाय एखौनो कमपस खालामो आङो बिदिनो हगारा ओरैनो मानि सोलोङोल' आंना बिदि ओमफ्राय मालाबा मालाबा मा होनो मिडियायाव हगारनाय जाया आङो खालि माबायावहाय हगारनाय जायो आरो खुनुरुखुम वाट्सपफ्राव लोगोफोरनो हरनाय गावनि खननायखौ हरलाबायो आङो ओमफ्राय लोगोफ्रा मोजां किप आप होनो आरो आ बेनोसै आंना दायो
बेफोरबायदिनो एसे फरायनायजों लोगोसे दस्रा एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिसफोरखौबो बिदिनो खालामनांगौ
ओम
नोंथाङा लानसआव मा जायो
लानसआव आंना माबा दालिजों ओम ओंखामजों जायो ओमफ्राय माबा थाबाय आरोबाव बयेल थाबाय माने आंना स्ट्रिक माबा नालाय डाइटआ फल' खालामनांगौ जायो नालाय आंना ओंखायनो आं बे माबा मा होनो ओ बयेलनि माने मिथा बुस्थु ओ गोदैफोरखौ जानाय जाया आरो आङो खालि बयल जानाय जायो ओमफ्रायो माबा मा होनो गोदै गोदैखौथ' जानाय जाखाया जाहैबाय ओमफ्राय बे माखासे थाव जांक्सफुटफोरखौ जान जानाय जाया आङो नोंथाङालाय मा मा जायो लान्चफोरावहाय ब्रेकफास्टावहाय दिडिनारावहाय
ब्रेकफास्टाव आंनाबो बिदिनो बइल एक दावदै रुनाय जायो एखमबा ओमफ्राय एखमबा अमलेट जायो ओमफ्राय एखमबा ओंखामानो जायो ओंखामखौनो जायो बिदिनो मोनानि ओंख्रि ओंख्रि दोननायफोरखौ फुदुंफिननानै जानाय जायो ब्रेकफास्टाव फुङावहाय ओ लान्स साव बिदिनो आङोथ' कलेजाव थांनानै एखमबा डाइरेक्ट टिउसनाव थांनांगौ जायो नालाय एखम बा लान्चखौ खालामनाय जाया ओमफ्राय बिदिनो ब्रेक टाइमाव कलेजाव क्लासाव ब्रेक टाइमाव बिदिनो फाराथाफोरल' जानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो न'आवब्ला न'आवब्ला बिदिनो नरमोल ओंख्रिफोरखौनो जायो बिदिनो दालि बा बिदिनो खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौनो जायो ओमफ्राय दिनाराव दिनाराव बांसिन ओ चिकोन जानाय जायो चिकोनखौ बांसिन जानाय जायो बयलार ब्रयलार बा बिदिनो लकेल चिकोन बिदिनो मैथाफोरजों सबाइफोरजों आलुफोरजों बिदिनो जानाय जायो
ओम होनोमबाथ' ओम माखासे माबा मा होनो प्रटिन गोनाङानो ओंख्रिबा ओंख्रिफ्रा नोंनाबो मोजाङानो खालि बै जां फोरखौ एभयद खालामनांगौ जायो आरोना जोंनि माने हेल्थखौहाय मोजाङै लाखिनो थाखाय जों एसेबाबो केयार खालामनांगोन ना ओंखायनो आरो नोंथांफ्रा नोंथाङा वार्कआउटफोर खालामना खालामा जेनेबा एक्सारसाइसफोर
एक्सारसाइस खालामनाय जाया दा मानि
उम
बिदिनो बिजि जायोना फुङावबो एखमबा टिउसन लानानै बिदिनो थांसै क्लासाव ओमफ्राय क्लासनिफ्राय डाइरेक्ट एखमबा न'आव फैनानै लान्च जानोसै टिउसनाव आरो बेलासिनि टिउसनाव थांफिनसै ओमफाय न'आवबो एसे मोनानानै सफैसै बेखायनो मेंनानै फै फिननायखाय बेलासियावबो वार्कआउट खालामनाय जाया आरो फुङावबो खालामनाय जाया खालामा वार्कआउटखौनो खालामा आङो
होमबाथ दात एसे माबा मा होनो रेस्ट मोननाय जाया आरो नोंथांना खामानिया बिराद बिजि होमबालाय खामानिया बिराद बिजि होमबा नोंथांना सोलाबा थिगानो नोंथां होनबाथ'
औ नों खोनानाय जायासै
थिगानो नोंथांनाबो मोजाङानो ओमफ्राय एसे बिजि थानाय जायोना नोंथांना
औ बिदिनो बिजि जायो
ओम बि बिदि बिदिब्ला होमबा नोंथां एसेनोसै नामा दोनथ'नोसै
दिनैनिखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा दे बिदिब्लालाय औ दे